हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामगासिनो नोंथाङा दा।
अ आं बिदिनो माने बेलासिनि साहा लोंखांनानै ओरैनो माने बार जागासिनो नोंथां।
अ नोंथांबो बोथोरफोरा बोरै नोंथां।
ओ अ बोथ फ्राथ' जोंना दासान्दि सानाव गुसु जायो माने सानाव एसे गरम। जायो ओमफ्राय बेलासि बेलासि जों माने एसे गुसु जाहाङो आरो नोंथां।
औ अखायाबो हालाय गारलाय जागासिनो ना। नोंथां उम उम ओ ओ होमबा नोंथां आं गिबि आयदायाव फैनोसै
औ औ
नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आर रो नो नोंथां ओ औ मेगं थाइगंनि बागै आं एसे सावरायनोसै नोंथां उम दा आं गिबियावनो नोंथांनाव सोंग्रोनाय जानोसै नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बा मा मा मैगं गायो बा मा मा मैगं हाग्रानि मैगं बा न'नि मैगं बेफोरबायदि मा मा ओ मै गंफोर जायो नोंथांमोना एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां मानो हाया जानो ओ जेने बा आं दा फोरमायना होनोसै होनबा नोंथांनो
औ औ
आंङो जेनेबा नुनाय औ नुबोनाय आं जाबोनाय मेगं हाग्रानि मेगं न'आव जोंङो मा मा जोंहा मैगं गायनाय नुनो मोनो बा जोङो मोनजा ओ इदिनो आं नोंथांनो एसे सावरायनानै होनिस सैयाना नोंथां औ बिदिब्ला आङो औ औ बिदिब्ला आङो मोनजाबोनाय आं गिबियावनो आङो जेनेबा हाग्रानि मोनजाबोनो इदिनि बा गै आं राइलायग्रोनोसै औ होनबा आङो जेनेबा आङो मोनजाबोनाय मैगंआनो जाहैबाय ओ जोंङो जेना मानामुनि मानामुनि जों नुनो मोनो हाग्रानि बा जोंहा जारि बा जोंहा ओरै खिफि बेनदों होननाय आरो जोंहा जेनेबा औ ओरै खुदुवा बथुवा जोंहा मेरला मेगं जों हाग्रानि जोंङो मोनजायो आरोना नोंथां। औ औ आरो जोंहा ओरै जोङो बे हाग्रानि मेगंफोरजों जोङो जेना मुलि जायो जोंङो बेखौ लोमजानाय साजानायाव जोङो दाउजों औ जोङो दाउजों जालाबो लोंनो हायो आरोना। जेरै जोंहा नोरसिं बिलाइफोरखौबो जोंङो खार औ नोरसिं बिलाइ जोंहा जेनेबा हाग्रा नोरसिं बिलाइखौ जों आलादा आलादा रो खायफा-एफा ओंख्रियाव जोङो बेलेग-बेलेग ओंख्रिजों जानो हायो जेरै जों ओ नोरसिं बिलाइखौ जोंङो जेनेबा नाजोंबो रुदनानै जानो हायो नङा ओमबा नों नोंथां औ ओमफाय औ‌ इनि उनाव जों जोङो नोरसिं बिलाइखौ जोङो पक'रा फोरावबो जोङो जेनेबा ओरै फक'राफोर जानो थाखायबो जोङो बेफोराव बाहायनाय जायो। आरो लोगोसे जोङो नोरसिं बिलाइखौ जोङो बेदरजोंबो बाहायनाय जायो। जों जेरै ओ अमा गोरान अमा गोन जोंबो जों नोरसिं बिलाइ। खौ जानाय जायो आरो जोङो जेनेबा नोरसिं बिलाइखौ जों जालाफोरबो जालाफोरावबो होनानै जोङो जानाय जायो आरो ना? औ ओमफायो जो आङो जेनेबा न'आव गायनाय। न'आव गायनाय जेनेबा आङो मैगं थाइगंनि बाथ्रा होनो थाङोबा जोंहा न'आवथ' ओरै जोङो जेनेबा आलु गायनानै मोनो आरो जोंहा फान्थाव आरो जोंहा बांख' लाइ लाफा लाव फोर जाबाय पटलफोर जाबाय बा जोंहा बांख' सांख' जोंहा माने आलादा आला जोंङो ओंख्रि मोनो आरोना नोंथां। आरो जोङो जेनेबा ओंख्रि होन जोम ओंख्रि होननानै जे बुङोबा जोंहा ओंख्रिया खायफा खायफा बेलेग बेलेग बो जायो नोंथां। जेरै जोंहा लाव जेरै जोंहा केरेला आरो जोंहा जेरै पानिलावफोरा जोंहा मानलानानै बा गोजौआवग्रायावसो जोंहा मोनो। जायो आरो ना बेखौ। आरो जोङो बुंनो थाङोबा जोंहा औ औ। औ औ औ आरो जोङो जेनेबा जोगोनारफोर जोंहा हायाव मोननाय जानाय नङा होमबा हायाव मानलानाय मोननाय जायो आरो जोङो जेनेबा औ औ।
ना बैसां होनोबो हायो औ।
औ आरो जोङो बेफोरनि लाव बा जोङो ओरै लावनि हक जोङो जेनेबा जोगोनारनि बिजौफोरखौबो जों जानाय जायो ना? नङा ओमबा नोंथां आङो जेनेबा खोनानायाव खोनानाय बायदिबा जोंहा जेनेबा जोगोनार बिजौ लाव बिजौआ जोंनि जेनेबा मोखांनि थाइ बिराद मोजां आरोना नोंथां औ जेनेबा जोंहा ओरै गोथां गोथां कालारनि जोंहा ओंख्रिफोरानो माने जोंनि औ जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां। मोजां आरो जेनेबा जोङो माने बांसिन जोङो थाव थाव थानाय बुस बा जोङो बाहेरनि बुस्थु जाया औ औ जोङो बाहेर जायालासिनो जोङो बेफोरनि न'आव मोन नाय मेगं थायगंखो माने लाइ लाफाफोर बा जोंहा ओरै गोथां गोथां जेनेबा ओ फोर बांसिन जानांगौ आरोना औ ओमफ्रायो जेनेबा नोंनाव सोंसै नोंथाङा योबा नोंथाङा दिनैसिम मा मा मैगं जानानै जेनेबा हाग्रानि मैगं फोरखौ मोनजाखो एसे माने सावरायनानै होदो बा फोरमायनानै होदो नोंथां
औ औ गिबियावनो आं दा दैज्लां बोथोर बोथोराव ओ गायनाय मैगंखौनो बुंग्रोनोसै नङा होमबा नोंथां दा दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदिनो जोंहा औ जोंहा बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव ओ राङालाव गायो भिन्दि गायो आरो लेस्रा बे बेफोरबायदिनो जिंखा लेर बेफोरबायदि माने गासै मैंगंखौनो आरोना गासै मैगं दा दैज्लाङाव जा जा मैगं जायो बेखौनो माने माने एसे एसे एसे माने खनासे खनासे गायजोबनानै दोनो आरोना नोंथां मानो गायजोबनानै दोनो होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा माने बाजारनिफ्राय बायनाय मैगं थाइगंफोरखौ माने बारा जाया आरो नोंथां मानो होनबा बाजारनिफ्राय बायनाय मैगं थाइगंखौथ' नोंथाङाबो मिथि थिखायो गोबां केमिकेल इउस बानायो बेहयाव गोबां हासार बाहायो नङा होमबा बेनि थाखायनो मा होनो बेफोरबायदि ओ बाजारनि मैगं थाइगं बेफोरबायदि केमिकेल आरो हासार होनाय मैगं थाइगं जायोब्ला जोंनि देहायाव खहा जायो होननानै नोंथाङाबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो बे केमिकेल गोनां बुस्थुखौ जाबा जोंनि देहायाव गोबां खहा जायो बेनिखायनो जोंहा मा खालामो माने बाजारनि मैगं थाइगं जा मैगं दैलाङाव जा मैगं गंगायो बेखौनो माने एसे एसे गायजोबनानै दोनो आरो नोंथां। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो औ न'आव बायनाय मैगं थाइगङथ' अरगेनिक जाखायो नङा होमब्ला नोंथां बेयावथ' जोङो ओ बेफोरबायदि बाहायनाय जाया ओ जोङो हमनानै ला न'आव गायनाय मैगं गंबाथाय जोंङो न'निनो हासार जेरै गोबोर हासार होननानै बुंङो ना नोंथां बेखौसो बाहायखायो नंङा होमब्ला जोंङो बा बेयाव केमिक हासार लाबोनानै बेफोरबायदि ओ गायनाय जाया जोङो ओ न'नि हासार गोबोर हासारखौनो होनानै गायनाय जायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो माने बाजारनि जोंहा बांद्राय बिदि बायनानै जाया न'निखौनो माने अर्गानिक बुस्थु होननानै थाइसे इसे इलाबाबो जि जि जायो जि मोनो बेखौनो माने गायो आरो गायनानै दोनब्लाथ' नोङो मोजांङै गायनानै मोजां मोजाङै जोथोन लाबाथ' बेयो जाय सोदोबानो फैखाया नंङा होमबा नोंथां माने जाखायो आरोना नोंङो औ जोथोन लानायनि लोगोआवसो नंङा होमबा गासै गासैबो जिरा दानो बेनिखायनो जों बेखौ गायनानै दोनबाय जेला औ गायनानै दोनबाय जेला बेनिफ्राय जों फिथाइ मोननो थाखायथ' जों बेखौ जोथोन लाखानांगोन नोङा होमब्ला नोंथां बेनिखायनो बेफोरबायदिनो न'आव जा जा गायनानै मोननाय मैगं बेखौनो माने इसे इसे जाबाय थायो आरोना दिनै बेखौ जानोबा बाबो मोनसेखौ जालायबाय बेखौ जानोबा जानो बाबाबो बेखौ जालायबाय बेफोरबादिनो जायो आरो ओमफाय हाग्रानि मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बारियावनो सोरगिदिं थाखायायो नंङा हब्ला नोंथां जों मान गिदिंबानो जोंनि बे बारियाव गिदिंब्लानो हाग्रानि मैगंखौ मोनखायो खानानैल'सो जानो नांगो जेरै हमनानै ला जारि मानिमुनि गोदिर फिसा आरो खिफि लेवा खिफि बेन्दों आरो माइसुन्द्रि, नोरसिं, आरो खुथ्रा, फुदुना बेफोरथ' आरो थास' थास' बिथ्रि। बेफोरथ' जोंनियाव मेरला दंखायो नंङा होमब्ला नोंथां? आरो दिंखिया बेफोर। औ बेफोरखौथ' जोंङो माने जोंनि बारियाव गिदिंबानो मोनखायो आरो ना। बेफोर हाग्रानि मैगंखौ। जों माने औ जानो गोसोबानो माने जों बेखौ खानानै जाबानो मोनजायो होननाय बायदि आरोना जों बेखौ गायनानैबो दोनलायनो नांङा बियो मालाय गावनो गाव माने रज'नानै थाखायो आरोना औ बेनिखायनो जों बेखौ खानानैल'सो जानो गोनां जायो जोंङो हाग्रानि मैगं थाइगङथ' जोंनि थाखाय थाखाय जोंनि देहानि थाखाय मोनसे मुलिसो नंङा होमब्ला जोंङो हमनानै ला हाग्रानि मैगं थाइगंनि। जों गोबां मुलि बानायो जेरै बेफोरबायदिनो बरि बरिफोरखौबोथ' जोंङो बेफोरबायदिनो हाग्रानि मैगं थाइगंनिफ्रायसो बानायो नंङा होमबा नोंथां? जों औ औ बोरि मुलिफोरखौ। हाग्रानि मैगं थाइगंनिफ्रायनो बानायनायायो जायो नंङा होमबा नोंथां औ औ औ बेफोरबायदिनो जों हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौथ' जों बेफोरबायदिनो जार बे जारिफोराथ' मा नाजों जानो थाखाय जोबोर मोजां नङा होमब्ला आरो बे जारि औ जारि औ औ औ आरो जोंङो बा लोमजाबा साजाब्ला बा गगा मोननाय गुजुनाय लोमज खाज्रि जाबथ' जोंहा द जाला लोंनाय होननाय मोनसे दंखायो नंङा होमब्ला गोदोनि आबै आबौआनो जोंनो माने बेखौ मुलि हिसाबै फोरमायनानै गालांखादो जेन जोंङो बे लेखायैनो माने जोङो बेखौ फालिबोबाय थाखायो नङा होमबा नोंथां? जोङो बेफोरबायदिनो दाउ जाला लोंनाय, औ बेबायदिनो न'खराव लोमजा साजा, ओ गुजुलु गुजुलु जाबाथ' जोङो दाउ जालाखौ लोंखायो। जानो नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि बिदिनो औ, दाउजाला लोंनाय होनबाथ' जों दाउजालायाव गोबां मैगं थाइगं ख संनानैसो लोंनाय जायो नङा होमबा नोंथां। जेरै औ बेयाव जारि जारि थागोन, मानि मुनि गदोर फिसा थागोन, नोरसिं थागोन बेफोरबायदिनो खिफि लेवा थागोन, आरो बेफोरबायदिनो मा होनो बेखौ पुदिना थागोन, बेफोर बेफोरबायदिनो गोबां मैगं थाइगं खांनानैसो जोङो मा खालामो दाउ जालाखौ लोङो नंङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदिनो औ दाउखौबो माने जोङो दाउ जाला लोंनो थाखाय दाउखौबो जों माने मा गोदोर बिबांनि नाङा जोंनो होमबा नोंथां। जोङो एसे फिसा लोबख्रे ख्रे बेफोरबायदिखौसो लोङो नङा होमबा। ओ मा होनो दा बांद्राय दाउ गि दिराव माने भिटामिन थाया होननानै बुङो ना नोंथां।
औ औ औ।
दे होमबा नोंथां जोंनाथ' समा जानानैबो फैबाय। लाखिलायथनसै नोंथां। गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोन्थों।